हेल'
औ खोनादोंमोन नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ औ
गोजोन हर नोंथां।
औ गोजोन नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय।
नों
बेनि थाखाय खल हरनाय जादों नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना सम मोनगोनब्ला।
औ औ हागोन नोंथां थारैनो सम मोनगोन
औ औ अब्ला माने आं नोंथांनियाव सोंहरनि जे बिफां लाइफाङा जोंनिफ्राय मानो गोनांथि बिफां थांखियाबा बुहुमाव मा जागोन बेखौ नोंथाङा आंनो एसे
औ।
फोरमायहरजानो लुगैबाय नोंथाङा बिफां लाइफांनि थाखाय गोनांथि आरो बे बुहुमाव बिफां लाइफां गैयाब्ला मा जागोन बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमाय। दोंखौ खावलायबाय
औ हागोन नों
औ औ औ दे अब्ला फोरमायदो
ग्रोनसै आरो ना नोंथां औ दा गासो बुंदों नङाबा ज बि दंफां लाइफां एबा बिफां लाइफां गैया।
औ औ औ औ औ औ।
दा बुंनो सानोदों जोंनि जि जिउ एबा जोंनि जि मोदोमाव जि हाबलाय ओंखारलाय बा जोंनि मोदोमाव गोसारनाय जि बारहावा
औ औ
बे माने बे बिफां लाइफांनिफ्रायसो फायो जाय खौ जोङो अक्सिजेन गेस होनाय नङा होमबा नोंथां औ। मानो होनब्ला जोङो।
जोङो दंफां लाइफां गैयाब्ला जों बे बुहुमाव माने जोंनि जि सुबुं माहारि एबा सुबुं सम्पद
औ औ
माने थांना थानो एबा
औ।
थांना थानो जोंहा गोब्राब एबा जोंहा जिउआनो गैयाबो जानो हायो नोङो
औ औ औ औ औ माने बिफां लाइफां गैयाब्ला माने जों थांना थानो न आरो जिब जुनारानो बुहुमावनो थांना थानो हानाय नङा
औ नंगौसै ओरैनो मानो होनब्ला जोंहा जि जों जि जि हां लानायाव बाहायनाय जि बार एबा गेस बेखौ मानो होनबा जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायल'सो मोनो नङा होनबा नोंथां औ
बेनि थाखाय जोङो जों जुदि दंफां लाइफांखौ जुदि गायालाबासिनो एबा। जोङो बेखौ दानफायनानै जों फोजोबनानै लायोब्ला बे जोंनि थाखाय एबा जोंनि साखाथियाव थानाय जे जिब जुनार बायदिनि थाखायबो गोबां माबा जागोन आरो नोंथांमोनाखौ गोबां उसुबिदा दा एबा खहा जागोन जोंनि थाखाय औ औ। बेनिखायनो आरो जोंहा ओ जोंनो हांल' लाया नङा होनबा नोंथां। जोङो माने हांखौबो हगारो नङाओम्बा नोंथां औ आरो जों बे हां हगारनायखौ जोङो कार्बन डाइ अक्साइद बुङो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ आरो जोंनिफ्राय जोंनो जों दंफां लाइफांखौ जों अक्सिजेन गेस मिस्लायो नालाय नोंथां।
औ औ औ।
बेनिखायनो जों जि हगारनाय जि गेस जायखौ जों कार्बन डाइ अक्साइद बुङो। बे गेसखौनो आरोबाव बिफां लाइफाङा बिफां लाइफाङा माने गावसोरनो फिन खेबसेबाव बिसोरो माने लाफिननानै जों। आरोबाव जोंनो हां लानो हानाय गोहोनि गेसखौ माने हरफिनो आरो नोंथां।
औ औ औ औ।
नाथाय जोंहा आगोलनि दिनाव जोंहा गोबां जायगा एबा जोंहा नुनाय मानानि जोंहा गोबां दंफां लाइफां नङा होनोमबथां
औ।
नाथाय दानि जे आथिखाल मुगा बेयाव माने जोंहा गोबां जायगायावनो दंफां लाइफांखौनो जोङो नुनो मोना।
औ।
नंगौना नोंथां औ खमिलांदों औ माने जोंहा सुबुं अनजिमायाबो गोबां बांदों नङाहोमबा नोंथां।
औ।
औ जायनि जाहोनाव जोंहा सुबुङाथ' जों थानो थाखाय जायगा एबा
औ।
हा खथा नांगौ नङा हमबा नोंथां।
औ औ।
औ जायनि जाहोनाव जोङो दंफां लाइफांखौनो जोङो दानफायनानै थानो थाखाय जोंहा साखा एबा न' बायदिसिना लुबाय औ जायनि जाहोनाव जोङो दिनै जोंनि जाथियावबो जोङो बिदुं बांनाय जायनि जाहोनाव गोबां दुंहाव थासारि जेरै गोबां सेलसियासनि जोंहा बिदुङा बांनानै जोंहा गर'मजों मा सुबुंफोरा एबा जिब जुनारफोरा थानो हायि बायदिसिना जानो हमदों नङा होमबा नोंथां हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों
बिदि जानायनि अगायै बिनि अनगायैबो जोंहा जि बुहुमखौ जि खोबना लानाय जि गेस जायखौ बेनि नामखौ आं एसे बावबाय आरो ना नोंथां औ माने जाय बिदुंखौ साननि बिदुंखौ गोसारनायाव हमथायोमोना नोंथां
औ औ औ ओमफ्राय बे जाबाय
ओ बावबाय आरोना नोंथां औ बेबो माने जोंहा खमायलांनायनि बे साननि जि बिदुं बे माने बुहुमाव डाइरेक्टलि माने थोंजोङै गोलैफैयो आरोना नोंथां औ जायनि जाहोनाव बिदुं बांनाया गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो जों जि
औ
दंफां लाइफांनि बेलायावबो माने बे बिदुं दुंनायनि जाहोनाव बिफां लाइफाङावबो माने बे बिदुङा बारा बांद्राय गुुदुं जाना माने दंफां लाइफाङाबो गोबां बिब्दिनो राननानै थैलांनो हमदों आरोना नोंथां औ बेनि थाखायनो जों
उम
जोङो जुदि फांसे दंफां